अ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा फ्रि दं ना?
औ नोंथां ओं नै जे ना दं ओरैनो।
नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन आङो
औ औ औ हागोन नोंथां, औ हायो।
औ औ। जोंनि बर'नि ओंख्रि मुंदांखा ओंख्रि जेरै अनला ओंख्रि बेफोरखौ माबायदि फार्स्ट जागायनायनिफ्राय लानानै माबायदि संनाय माबायदि जानाय माबायदि माबायदि मावनानै जायो। बर' आइजोफोरा बे फोरनि सायाव एसे फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ औ हागोन नोंथां औ बेथ' ओं ओं। जिथु जों गोदोनिफ्रायनो गासिबो बर'फोरानो जिहेतु बयहाबो अनला ओंख्रिखौ जों जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो जोंबो जाबोखादों अनला ओंख्रिखौ गोथावबो मोनोयानो ओ जोंङो अनला ओंख्रि खौ बोरै बानाय होननानै बुंबा जों बेखौ मोन्थिग्रोनांगोन जे जोङो अनला ओंख्रिखौहाय बांसिनानो जों बेदर मोनो आरो जेरैहाय दाउ बेदर होखायोब्ला जोङो अनला ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनजायो आरो।
औ औ औ
बेनिखायनो जोङो दाउ बेदरजों अनलाजों संनो थाखाय गिबियावनो दाउखौहाय जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा अन गुन्दै नांगौ जायो बे गुन्दोगहाय जोङो गिबियाव
माइरंखौ माइरं सो मनानै दसे दोननानै औ बोखांनानै उवालाव देग्लिनाय जायो।
औ बेखौ खालामबाय देग्लिनानै बेनिफ्राय जोंहा साराय बा थौआव जोंहा सिगाङावनो दै गुदुं जाना दोनखानाय जायो।
औ औ औ
बे गुदुुवावहाय जोङो संख्रि होगोन संख्रि होनानै जोहा बै लानाय जा अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौ जोंहा होनानै गुबुन फारसे खोस्लि नङाबा दालि खाथा होनना बुङोमोन आरो गोदोनि समाव बेखौहाय जोङो साग्लिबाय थागोन लोगोसेयैनो अन गुन्दै नै होसनलांबाय थागोन बेबायदिनो जोङो दसे सम साग्लिखांनानै जोङो बेवहाय ओ हालदि होगोन ओमफ्राय बिदिनो जोंहा गिबियावनो खारै आरो जोंहा सरनानै लानाय नायनानै आरो नायनानै खारैखौ होस होसननानै दसे गोदौ होनाय जायो गोदौ होनानै जोंहा लाफ्रामनायखौ एयावफ्रामनाय लासैनो बेनिफ्राय गोदौ होबाय थानानै बेबायदिनो संख्रि साखि सिगोन बेनिफ्राय मोनबाथाय बोखांनानै
लोगोसे गंगार दुन्दिया गंगार दुन्दिया दुन्दिया होनानै औ औ
मोदोमफ्रु जायो आरोना बेफोरबायदि गंगार दुन्दियाखौ होयोब्ला ओंख्रि नालाय बेफोरबायदिनो जेरै ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो। ओ आंङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन आरो।
दे सोंनोहागोन नोंथां
अनला ओंख्रियाव होनो जोंहा जा खारै बाहायोमोन ना
औ नोंथां औ
आ बोरै बानायनाय जायोनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन हागोन
औ
खारैखौ जोंङो बर' माहारिफ्रा गोबां रोखोम बिफां लाइफांखौ बानायनाय जायो। जेरै ओ मुदुम फुल मोदोमपुल बि फ्रा जेरै बारहुंखा बा बारहुंखा बारनानै गुनाय आरो बायना बायस'नाय बेफोरनिफ्राय मोदुफुल बिफांखौ बानायनाय जायो आरो थालिर थालिर आथिया बिफां आरो सबाय
औ
हानि सबाय आरो बेसर बेसर आरो लोगोसे आरो लोगोसे दंङ जोंहा मुदुफुल मुदुफुल बिफां मुदुफुल बिफां औ गोबां दोखो दोखो गोबा गोबा हाग्लिनानै
औ
दे हाग्लिनानै गोबां सान्दुंङाव सान्दुंङाव गरमाव सान्दुुंआव फोराननानै जोंङो सान्दुंआव फोराननानै जोंङो बेफोरखौ बेफोरखौ सान्दुंआव फोराननानै जोंङो सबाइ ओंख्रिखौबो सबाइ सबाइ खारैखौबो गोबां सानदुंआव फोराननानै जेरै सानदुआवहाय जोंङो बेफोरखौ जि दान बा जिबा दानसो मोजां फोराननायनि फोराननानै जोंङो बेफोरखौ
औ
ओ सिला गेजेराव दोननानै सि सावनानै मोजां दोखो दोखो सावग्लिनानै बेखौ जोङो दसे थान्दा बा गुसु जाहोनानै जोङो दै दै एसे होनानै जेब जेब खालामनानै सिफ्लेनानै फिथा बायदि लाव दुम दुम बानायनानै जोङो बेफोरखौ खारैखौ बानायनो फोराननानै दोननो हायो आरो नांगौ नांगौ जाब्लानो जोङो बेफोर खारैखौ
औ
सिफ्रुनानै एबा दैयाव सोमनानै सरनानै नांगौ बायदिं ओंख्रि जेरै सबायओंख्रि अनला ओंख्रि बायदिफोराव जोङो नांगौ बायदि होनानै नांगौ बादि होनानै जानो हायो आरो।
औ औ औ नंगौ औ औ।
नोंथाङा नोंथांनि न'खराव ओ। ओंख्रि संनाय नोंसानि। बिमा। आरो। नों ओंख्रि संनायफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा एसेसो। जेरै अनला ओंख्रि संनाय अनला ओंख्रि संनाय औ खारै ओंख्रिजों संनायफोरखौ औ औ।
औ जहेथु गोदोनिफ्रायनो औ औ हागोन नोंथां औ। हागोन। गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा। खारैनि ओंख्रि जाबोखा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा। गंग्रानि बायदिसिना मैगं। बुथुमनानै जिहेथु बर'फ्रा खारै ओंख्रि जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहायनि जोंहा गय फानलायलांनाय बायदि अनलाखौ आरो नारजि दोलो
औ औ।
बे जोङो खारै होनानै थांनानै जायो फारसेजों लाफा आरो बिदिनो खुदुना लाइ जिथु मिक्स खालामनानै जोङो खारै
सजन सजना ओंख्रि औ।
सजना बिलाइ बेफोरखौ जोङो खारै होनानै संना जायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ औ खारैया बर'फोरनि। फेत फेभ्रिट आरो ना।
औ औ जिथु गोदोनि।
गेसफोरखौ औ औ औ।
देहाखौ देहाखौ मोजां। मोजां मोननो हायो जोङो।
औ औ गुबों बेथ' नारजि दोलोखौ बोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङोनस्र फाथो बिलाइ फाथो बिलाइखौनानै लाग्रोना बे फाथ बिलाइ ाब
अ
बेफ्राय जोङो गुबुन फारसे जों दै गुदुं जाननानै दोनखायो जि ब्लक ब्लक गोदौहैसिगोन बेनिफ्राय जोङो बै नार्जि जा सोमनानै दोनदोंमोन बेखौ जोंखा दाबाजों फिसा फिसा हाबफ्लेसिगोन आरो
औ हाफले ओम हफ्लेनानै बा दालि खा बाजोंबो
औ औ औ औ बै दै गुदुङाव होसननानै जोंहा बेखौहाय ग्लब ग्लब गोदौ होनोनानै दालि खाथाजों साग्लिबाय आरो जाहाथे बै नारजिनि जा बिलाइ फोर बा फाथोनि बिलाइफोरा जाहाथे ये गेब्लेजोबो मोजाङै बेबायदिनो गोदौ होबाय संख्रि बानलु होबाय ओमफ्राय आरो लोगोसेयैनो जोंहा जिेथु नारजि दोलो होननानै बुङोब्ला जोंहा बयनिबो फेभ्रेट बियो
अमा बेदर अमा अमा मेजेमजों जानो हायो जोङो जोबोद गोथाव जानो औ
जेम जिथु बेखौ होसनफानानै जायोब्ला जोबोद मिलौदो जायो आरो ओंख्रिया गोथाव मोनजायो जानो अमा मेजेमखौ होफानानै
जोबोद गोथाव आरो बर'नि फेबरिट ओंख्रि।
जिहेथु बेफोरबायदिनो संनानै जानाय जायो आरो।
नोंथाङा औ औ नोंथाङा बेफोरखौ दा सोलायनाय नुबोदों नामा बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
सोलायनायथ' बुंनो थाङोब्ला जि गोदोनि समाव जेरैबायदिनोखि जायोमोन आथिखालावबो बेफोरबायदि जानायखौ नुयो। खिन्थु जोङो सोलायनाय होननानै बुङोब्ला मोनसे फालांगियारि थांखियाव जिहेथु सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। गोदो गोदायनि समाव जों न'आव ना अनला ओंख्रियानो जा बा जोङो सबाय ओंख्रि जा, बा जोंहा बे नारजि दोलो ओंख्रि जा, खिन्थु जों आथिखालाव जिहेथु हाथाय बाजारफोराव बा बबेबा जोङो
हटेलफोरावहाय
फोरावहाय जों बेफोरखौ माने बायनानै जानो गोनां जायो आरो।
गोबां हटेल ह टेल दखान बायदिफोराव मोनग्रा जाजोब्बाय आरो बेफोरखौ
औ औ औ
ओं
खम जाबाय नालाय बांसि हटेल बिदिनो दखानफोराव बिदिनो जोङो नुनो मोनसै आरो संनायखौ जिहेथु जानोबो गो
औ गोबां गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बेफोरखौ जानो सोलोंनो हमबाय माने। संनो हमबाय गोबां गुबुन गुबुन हटेल जेरै आसामिस बायदि बायदि हटेलफ्रावहाय बेफोरबायदिखौ मोननो हमबाय आरो।
औ औ औ।
बिदिखौ नुनो मोनसै आरो।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेफोरखौ फोरमायनानै होनायनि थाखाय औ। ओम दे होमबा।